अ नोंथां नोंथां खुलुमबाय।
ओं ओं खुलुमबाय।
जोन दे मोजांबा?
औ मोजाङानो
अ अ थिगानो दे एसे जों समाजनि सोमोन्दै रायलायनोसै नामा बुङो?
औ रायलाय जायो दे।
अ ओ जोंनि समाजा थारमानि एसे मोजांबो बैयाबो होनना बुंनो हायो खिन्थु। आवगायनि रुजुनायाव बाहाय दा सोलोंथाइयाव दावगानाय बायदि नुयो आरोखि नोंथाङा माबायदि नायो माबायदि सानो नोंथाङा?
आंबोथ' दा माने एसे बिदिनो नुगासिनो मोजां मोजांआवनो फैसिनबाय माने सिगांनिख्रु सिगांनियाथ' बांद्राय फरायनाय। फोरबो गैयामोना ओमफ्राय समा फोरा बांद्राय नांगौसेबां बायदि नङामोन आरो
उम उम उम
दायोथ' फरायनाय लिरनायफ्राबो बयबो माबा जालांबायना आवगायजोबबाय नालाय समासफोरा एसे मोजांसिनावसो जानांगौ मोजांसिनाव जानांगौ आरो ओमफाय खायफा बायदिफ्रा समाजखौ गुबुंले खालामग्रा बुहुद दङ।
उम उम थिगनो बेफोरो
लानानै दावराव दावसि जानाय गावजों गाव एना एनि बेफोरबायदिफ्रा समाजखौ एसे गुबुंले खालामो आरो
अ बे बे बिथिङाव आंहाबो एक मथ माने बे बे मोनसे कालसारा जोंहा माने खोमानो हायाखै नालाय जोङो एसे थाखा थाखा फैसा रां कान्थिनिउ अबाव माने गारनो हाया जायो खायसे खिन्थु बेलेग बेबस्था खालामनो बिसोरो हायो खिन्थु बेखौनो इजि मोनबायना बिसोरो ओ दो जौ
उम माने गोरलै बेफोरखौ थाखा फैसा खाला-खामायनायनि गोरलै राहासो जो मोनग्रा जाबाय खायफाब्रा बेबो नंजोबा
उम उम उम
रैखाखौ समाजनि फानग्राफ्रा आरो बेफोराव मा नांथाबनायाव मुखुब जाबाय होनबाबो बेफोरनि खोमा माबाखौ खोमा होला खोमा सुला बिदि जालांबाय आरो
ओ उम उम बेयो साननो गोनां जोंनि थाखाय जिहेतु आजि आजिखालि इमान जुगा जौगाबाय जों दाबो बिदियावनो दोङो
ओं
थेवबो खायसे उम खायसे जोंनि फरायसा हान्जाफोरा रल लादोंमोन खिन्थु आवगायनो रुजुनाय एसे खम नुबाय आरो रलफोरखो।
ओं ओं
उम बुं बुंनो बुंनोबो बोरैबा दा
खायफाफ्रा खोमा होआ नालाय ओंखायनो बिसोरबो इदि बाबायसोना माबायसोथाय
ओम एसे एसे एसे माबायाव एसे माबायाव माबानाय नुदो आरो बाय ना ओम मा होनो थाखा फैसानि उन उन थांनो नागिरो बिथांमोनहाबो
ओं बेफोरखौल थाखा फैसाखौल सिनायग्रा जालांबाय होनदो
खान्थियाव गासिबो स्त्रं नङा ना
ओं नंगौथ' आरो
बिसोबो खायसे माबा खालामनायनि खामानियावबो एसे थानो गोनां जादों आंनि नोजोराव ओमफ्राय नोंसिना सिना गामिफोरा गिदिर ना?
गामिया गिदिर होनबाबो जोंनि गामिया बिराद बिथोर होनजायो आरो इफोरबायदियाव बांद्राय मा होनो गोख्रोंबो नंजोबा आरो
अ
बाराद्राय जौगानाय नं
अ ओमफाय दिसथ्रिगा मा गोलैयो
जोंनिया बिसनाथ
बिस्वनाथ‌ अ अ थिगानो दे। आंबो मालाबा थांनो गोसो जायो आं थांनो मोनाखै थांनोसो नामा मिथिया खिन्थु ओरै तेजपुर जानानै थांदोंमोन आवगायाव
अ नोंसोरना मायावमोन?
जोंना बाक्सा बाक्सा माने दाथ' तामुलपुर जाबाय।
औ थांफेरनो मोनाखै दे दस
उम उम गोजान जायो दे बिस्वनाथा बिथिं गहपुरखौ बारलाङो दा
गहफुरफोरखौ बारलाङा गहफुरखौ मोन बिस्वनाथखौ मोनग्रोयो ओमफ्राय गहफुर बारलाङो। औ नोंसोरथिथ जायगा
मोजां होनना बुङो खिन्थु जों जों बारा मोजां मोना माथो थानानै।
मानोबा
गावबा गावनि जायगाखौ एसे गाहाम मोना नामा बहतानो नोंसोरनिखौसो गाहाम नुहरो जों गह पुर ओरै बिस्वनाथ बिथिं आरो क'क्राझार बिराद गाहाम नाङो।
अ बिथिंथ' मोजाङानोखा। बिथिंथ' आरो मालाय गोरों गोराफ्राबो बुरजा माबा जाबायना बांसिन ओमफ्रायो समाजफोराबो एसे मोजांनिफ्राय मोजांसिन जाबोबाय।
आरो ओ डिस्ट्रिक माबा मा होन कुवाट हेड कवाटार जाहैबाय।
औ औ
उम
औ
ओमफ्राय बाखि गामियाव फरायनायफोरा दङना फरायसाफोर माखासे?
फरायसाफाथ' सिगां गैयामोन ओमफ्रायायो दायो जाहांबाय आरो एसे ओंखारलांहांबाय दा
ओ ओमफाय
गुबुन जायगा फाव रानानै फराय फरायनायजों ओ फरायबाय आरो जायगायाबो फ स्कुलफोर बायदिसिनाफोर खाथिफ्रावनो गायसनबाय आरो
उम हम हम खैखानस-खैखानसो दङ माख खाथिफोराव हाइ स्कुलफोरा
खाथियावथ' ओरैनो खा गंसेल'सो होनजायो।
अ मारै सोल थासारिफोरा स्कुलनि हाल साल
इद-इदोथ' बेसेबां माबा नङा जौगानाय नङा ओरैनो गाव गावनि फैसाजोंसो खुलिलाबायनायसो होनजायो आरो प्राइभेटसो होनजायो। प्राइभेटगोजासो मान्थलि फिस लाजो
अ गभमेन्ट नङा आरोना
ओहो गभमेन्ट नङा।
अ अ उम उम ओमफाय एल पि स्कुलफोरा
एल पि स्कुलालाय दङ गभनमेन्टनि दङ मोनसे
जोंनाबो मोनसेल' गामिया गिदिर ओमफ्राय प्राइभेट अ बिराद थाङोना दानिया प्राइभेटआव बिराद थांदो गथ'फोराबो खम जायो आरो जखियाव।
औ माने आजिखालि प्राइभेटावसो बांसिन होयो होस
ओ एसे फैसा हानाय बायदि आरो ओ ओ एसे थाखा थाखानि प्रब्लेम गैयैफोरा हो होखायो आरोखि
उम
ओमफ्राय एसे हाया हाया बायदि मोनबा गभमेन्टआव लाबोफिनो इसोरो।
उम ओम
मथथे टारगेटआ फार्स्ट रिफारेन्सआ गभमेन्ट माबायानो आरो प्राइभेटआनो माने माने एसे साननो बुंनो जायोना मालाबा मालाबा जे बहाय टिचार सानैया मोनबा क्लासखौ मेनेज खालामगोन एथ' गोरलै नङाना
औ औ
गभमेन्टआव बुंनो थांदों आं जोंनिया टिसारा सानैल' सानैमोन ओमफाय क्लासा थाखोसेनिफ्राय लाबा थाखोबासि मोनबा आरो थाखोसे फिसाखौ लायोबाथ' स बावोसो
उय
बे जाबाय उम प्राइभेटआवथ' मोनसे साबजेक्टआवनो सानै टिचार बे मालाबा
उम सासेयाव थाखायो सासे सानैथ' थाखायो ओं ओंखायनो मोजांसिन जायो‌‌ आरो‌ना‌
ओम मोनसे क्लासावनो सानै थायो मालाबा। सेक्सन मोननै थायो मालाबा बिनिफ्राय नोजोर होनानै ओ दा खस्थ' खस्थ'आ बारा जाहैदों आरो थाखा फैसानि दा माबाया। जिहेथु बयबो बयबो प्राइभेट बोखां जाहैदों दा खस्थ'खौ बारा खालामनांदो हाजिरा खामला मावग्राफोराबो हरना लायो प्राइभेटआव थाखा फैसा बिदि समयसा ओं
गाव गावनि फिसाफ्रा मोजां जाथों बेफोरखौ सानोबा
ओम साननानै बिदि जाहैदों
बयबो मोजां जाजानो लुगैखायो। आरो बांसिन बेफोरो प्राइभेट बेफ्राव बै गभारनमेन्ट कलेज माबा स्कुलफोरनिया टिचमारा बारा स्टुदेन्त फोरखौ मोजां फोरोंनाय जाया ओमफायो बांसिनानो गावसोरनि फिसाफोरखौबा प्राइभेटाव लांज्रोबग्रोयो।
उम उम बेबो मोनसे
दा बिदियावनो बैफोर नों आं गामियारिनि मानसिफ्राबो गावसोरबा बेलेगाव होयो जोंबो इदियावनो इदियावनो आरो माने सरकारि स्कुलफ्रा गोमालांगोनसो आरो माने बिदिबाथाय गोमा लांगोन गुबुन गुबुन
उम आं ओरै नलबारि नलबारि जिल्ला खोनादों ना अ नलबारि जिल्लायाव आ मोनसे जा खालामनाय जायगा बे जायगायाव आं मिथिदों आरो
उम
जेनेबा बेहाय फार्स्टआव बर' मिडियाममोन
औ
उनाव मा जाहैखो आ हारसाफोरा माबाहैबाय आर' हारसा मिडियामबो आयथिं दोङोमोन खोमा दोङोबा फास्ट आव बयबो बर'आव फरायोमोन जाहैबाय ओमफाय उनाव थाङै थाङै मा मोनसे प्रभाब जाखो आंबो मिथिया उनाव आसामिसाव दानिया बांसिन फरायग्रा जाबाय उनाव फरायै फरायै फराय फरायै दा आसामिसाव गथ'फोरा सल्लिस जोन पनसास जन दोङो ओमफाय दा बर' मिडियामाव आदजोन बा दसजोनल' जाना दंजाहैबाय
औ इदिनो जाबाय आरो
बिदि अबस्था गाज्रि आरो नायनो थाङोबा बेफोरखौ नोजोर होयोबा बे एसे बोरैबा माबा खालामबा माबाया फोरोंगिरि बर' फोरोंगिरिया रिटायार जायोबा सासेल' दं फोरोंगिरिया रिटायार जायोब्ला आरो आरो आइथिं जुदि बहाय टिचार्स होआबा बर' मिडियामाव होनाय नंला बयबो आसामामिसाव होसिगोन ओइ नोंसोरना मास्टार गैया नै जोंनियावनो होथ' न' लांफिननो हागोन दे ओरै माबा माबि खालामनानै बिसोरो बर' मिडियामखौ बन्द'बो खालामनो हानायनि मोनसे हानो हागौ आरोखि मोनसे जों साव सावरायलायदों
औ ओरैबाबोथ'' स्कुलफ्रावबो ओरैनो थार्टि थ्रिस जनसोआ नांखागागौ खोमाना बर' मिडियाम स्कुलाव थांना थानो थाखायबा
अ बिदि दङो रेसिय'
उम नांखागौ नों बिदिखौ ए
उम उम ओमफ्राय नोंसिनिया नोंसिनिया बिद बिद के दाब्लिउ एसि दं दा ना?
इफोरबायदि दंना गैयाथाय गैया खोमाहाय जोंनिथिं।
बि‌ के दाब्लिउ एसि माने माने ओ बड अटन'मास काउन्सिल मा होनो इखो बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिल जाय बिटिसि नि बायजोआव थायो बेफोरखो लायोमोन आर'।
उम आंबो बारा रोंथारलायलां नानै मिथिया आंबो।
उम उम थिगानो दे ओ जाथसिगोन दे आं उनाव रायलायबावसिगोन न' नै दे दे नोंथां दे थेंक इउ